हेल' ओ खुलुमबाय नोंथां औ गोजीन मोनाबिलि
गोजोन मोनाबिल नोंथां। ए माब्रै दं दङ नै जिरायनानै दं ओरैनो जिरायनानै बा बार जागासिनो
नंगौ नाम औ दंङ आंबो एरनोजिरायनानै आंबो बार जागासिनो
ओ
उ माबायदि दंङ खबराफोरा
मोजांङैनो दं दामानि गासैबो मोजांङानो
थोरनि थाइजौ खान्थाल जानाया जाबाय
उम बोथोरनि थाइजौ, खान्थालफ्राथ' ओ मोनबायानोसै जागासिनो
ए
उ नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं
औ जागासिनो जों मोनबायानो बारहुंखाफोरजों सिरिलांगासिनो
बेनो दायो दा बोथोरानो बेबायदि ना बारहुंखानि उम बारहुंखाफ्रानो फैलावबाय था यो मिथिं आरो माखासे मोननायफोरखौ गोमोन गोमोन फिथाइ सामथायफोरखौ आ बादामालिफ्रानो
औ ओ जानांला बायगासिनो उम उम बे खान्थाल खान्थाल जानाय बोथोराव आमथिसुवा आमथिसुवा फालियोना नोंथांमोननिथिं?
औ फालियो फालियो बेथ' गाससिबो फालियोआनो। जोंनि ओ आसामावनो। सा आसामावनो जों ओ फालिनायखौ जोंथ' नुनो मोन खायो बोसोरफ्रोमबो उम
थि सुवाखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथांमोननिथिं एसे फोरमायना होनो हागोनना?
साजि केबिनेट औ
उम
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
जे फोरमायना होदो थारि मोननिथिं एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दा औ ओ जोंनिथिंथ' जों गोदोआव दा गोदोनि खोनानाय बायदिबा जों गोदोआव एसे आलदा मोनोमोन खिन्थु दायो दायो नो फालिनाय नुनाया एसे आलदा जाबाय आरो उम गोदोआव जोङो ओं स बैयो आ आमथिसुवायाव बा जों फिथाइ सामथाय खांनानै जायो। बा न' न' थांनानै जायो होननाय जों खोनानो मोनोमोन आरो ओ गोदो गोदायनि ओमबा गोदोनि ओ सुबुंफोरा बुङोमोन। नाथाय आथ आथिखालाव जों बेफोरबायदि बा थांनानै बा न' न' थांनानै बा फिथाइ सामथायाइ खांनानै जानायखौ जों नुनो मोनला। जों मानोना अ जों सानथाम जोंनि हिसाबै जों सानथाम फालियो सानथाम। जों जेरैबो जेबोओ जावनो जेबो खामानि मावनो मोना। हा जावनो मोना हाल एवनो मोना। जों बेफोरखौ गासैखौबो दोनथ'यो आरो बे सानथामखौ सानथामनि उनावसो जोङो ओ उ थानसालियाव आर'ज गाब नानै बा फोरबो फालिनानैसो जों बेखौ फोथारनानै बेनि अखानायैनिफ्राय फिन जों दाथ' गायनाय फुनायनि बोथोर जाखाबाय नालाय बे- गायनाय फुनायाव जोङो जुरिफिनो आरो। औ मुखुब जा बेनो जों बेबायदिनो नोंसोर थिं माबाफोर आलादा दङ नामा ना एखेआनो?
बिदिनोसै नोंथाङा जेरैबायदि बुंनाय जादों ओम आंथि सुवा नाथाय जोंनिथिं जेबो फोरबो हिसाबै फालिनाय जाया बोथोरनि खान्थाल थाइजौ जानाय हिसाबै फालिनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा जेरैबायदि बिदि बुंदों बेवहाय हा जावनो मोना हालेवनो मोना बिफां लाइफां बा बाख्रियाव गाखोनाय। बिफांफोराव गाखोनाय बेफोर खामानि मावनो मोना। ओ आरो बेवहाय मोनसे ओ बेफोरबायदि फोथायो। जोंनिथिं जेरैबायदि माइज्लिखौ जुदि बाख्रियाव ओ दोनोब्ला आमथिसुवायाव बे माइ गायनो गोनां खोथि खोथिया फोनो गोनांखौ बेखौ ओ बाख्रियाव दोनोबा बेखौ गला जायो होनना फोथायो मानोना आमथिसुवानि सिगांनो बे माइस्लिखौ दिहुननानै दोननाय जायो।
औ औ। बेफोरबो मोनसे औ जोंनि गोदो गोदो गोदायनि सुबुं फोथायनाय आरोना बे
औ औ। खायसे खायसेखौ खायसे खायसे गामियाव नाथाय ओरैबायदि फालियो आमथिसुवाखौ स्नि सानसिमहालासे फालिनाय जायो नाथाय दानिया मानोना गासैबो बेफोरखौ मावा मावाबानो जाया मानो होनोब्ला गायनाय फुनाय बोथोराव। सप्तासे गोजोन मावालासिनो थानो हाया बेखायनो माने सानथामाव सानथामावनो बिदि सिफायनाय जायो आरो।
औ औ गोदोआवथ' जोङो। ओ ओ सबता मोनसे स्नि सान। सानजों फालिनायखौ नुनो मोनोमोन ओं।
औ औ। आरो दानिया न' न' थांलायनानै जाया बिदिनो जेरैबायदि गामिनि थानसालियाव बेफोराव होनानैनो जानाय जायो जेरै बेवहायनो खांलायनानै सोरबाया खान्थाल सोरबाया थाइजौ। सोरबाया लिसु बिदि लाबोलायनानै रायजोनि थानसालिफोरावनो ज' जालायनाय जायो आरो।
औ औ।
उम।
बेबायदि खान्थिया दं आरोना नोंसिनियाव।
औ औ दङ।
नै जोंनिथिं बेफोर बेखौ जों नुनो मोना।
औ मानोना सोलायलायो आरो खायसे गामियाव थायो। खायसे गामियाव थाया आरो जेरैबायदि दा आमथिसुवाखौ फालियो बे बोथोरा लासै मानोना थाइजौ खान्थाल बायदि फिथाइ सामथायफोरा जोबहैनो हमखायो।
औ
आरो।
औ
आरो बेवहाय जि दानायफोरखौबो दानो मोना होनना फोथायो मानो होनोब्ला। बेवहाय गायनाय फुनायाव एसे में में मेंनायखौ। होफानो थाखाय रेस्ट लानाय जायो बर' सुबुं माहारियाव बिदि होनना बुङो आरो।
उम उम
बेनि उनाव जेरै औ माइ गायनांगोन माइ गायनो थाखाय हाल बायदि एवनांगोन बेफोरनि थाखाय एसे गावनि देहाखौ रेस्ट लाग्रोनाय जायो आरो।
औ। बे माने बेनि गेजेरजोंनो माने गावखौ एसे रेस्ट होनाय आरोना।
औ औ बेसेनाय। होम। नोंथांनि बायदिब्ला आमथिसुवाखौ फालिनाया मोजांना गाजबो।
उम बेखौथ' जोङो आङो गोथौयै गोथौयै मिथिला थेवबो फालिनाया मोजां जों मोनसे गासैबो मोनसे फोथायनायनि गेजेरजों जों गासैबो। जयै बा मोनसे इसोरनाव आर'ज गाबनानै जयै जों ओ बयजोंबो ओ मोजां गास्रि सावरायलायनाय जायो सावरायलायनो हायो बै सानखौ फालिनो जोङो ओमफ्राय बयजोंबो गोरोबलायनाय मोनसे खान्थिया थायो आरो बेजों
औ औ औ गोरोबगोन जे औ गोजोन। बुलायन अनलायन।
औ
उम उम सैथो नोंथां बुंनाया। ओं
बेनो ओ नोंथांमोननिथिंथ' माइ गायनाया जाथ' आखैना?
ओ गायनो जाथ'वाखै बांसिन सुबुङानो बे आमथिसुवानि उनावसो गायनाय जाखायो।
ओम बिनि सिगाङाव सिगाङाव गाय ना गाया नोंसोरथिं?
अहो बिदि गायनाय जाया माने खायसे सुबुं जेरैबायदि सुबुंफोरा सम मोना बेफोरबायदि सुबुङा गायनाय जायो मानो होनोब्ला समखौ नेबाय थायोब्ला जाया। नाथाय बांसिन सुबुंङानो गायखाया आरो माने गामियाव न'खरसेफोर बा बिदि गायो नाथाय गोबां सुबुंङानो आमथिसुवा जोबखांनायनि उनावसो गायखायो।
ओम जोंनिथिं ओम जोंनिथिंथ' अ बांसिनानो बांसिन न'खरानो माने आमथि आमथिसुवानि सिगांनो गायो। माने फ्राय जोबफ्राम माने गायजोबफ्रामो आरो ना।
औ नोंथांमोननिथि फोथारफोराबा दुब्लि फोर दै थायो जानो हागौ।
औ दै दैया फैयो। ओमफ्राय आरो दै फैयाबाबो आथिखाल लाव बे सलारजों दै दै बोखांनानै मेसिनजों दै बोखांनानै गायो आरो मानोना दा आ आथिखालनि माने मानसि मानसिफोरा मा ओ थाब मावनानै थाब मोननाय। लुबैना औ ओमफ्राय आरो बै समाव जोंङो जुदि औ बै ओ बै आमथिफुवा बायनायखौ जों नेयोब्ला माने उनावहाय बयबो गायनाय जायोना बे समाव ओमफ्राय मानसि गायग्रा मानसि मोननो थान जायो आरो बेखायनो थाब थाब माने सिगां जाय जेसेबां हायो सिगां गायग्रोयो आरो
औ औ फोथाय जोंनिथिं बिदिखौ नुनो मोना जोबोर खम नुनो मोनो मा उम मानो होनोब्ला आथिखालाव जेरैबायदि मेचिन बायदिफोरबो फैबाय नालाय ओ खायसे खायसे मिथि जोंबो गायनाय जायो खायसे खायसेया जेरैबायदि बि नआवनो थानाय मानसिफोरजों बा गुबुन मानसिफोरखौ लिंनानै गायनाय जायो उम नोंथांमोननिथिं मोजांङानो होनब्ला मानो होनोबा माइ दा थाब गायखांङोब्ला उनाव आरो खेबसे गायबावनो हानाय जाहैयो
औ जोंनिथिं गोबांङानो गायो बिदि। ओ गायखांनानै ओ मेस-मेसें बोथोरनि माइ। गोबांङानो।
औ बेखायनो नोंथांमोननिथिं। थाबनो गायो जानो हागौ।
औ औ बेबायदिनो मोननांसिगोन।
औ। नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ दे होमबा दोननोसै ना दोनथ'सै औ दे।
ओ।